औ हेलौ
औ हेलौ
औ
खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों खोनागासिनो दं।
मा खालामदों नोंथां?
आं मोजाङैनो दं नोंथाङालाय?
अ आंबो दङ मोजाङैनो अह जाखांबाय नोंथां।
औ माने बिदिनो जाथ'वाखै आरो दायो।
औ औ ओ बोथोरा मोजां ना नोंथां नोंसिनिथिं?
जोंनिथिंथ' दायो मोजाङैनो दं आरो नोंसोरनिथिंलाय?
अ जोंनिथिं दैज्लां बोथोर सफैनायखाय जोबोद अखा हादों नोंथां दा दान्दिसे सिगां जोबोद अखा हादोंमोन दा अखाया दसे नागारथ'नानै दङ।
औ
अब्ला खोनासंदो नों
औ औ खोनागासिनो दं
दा बे समाव नोंथांजों बर'फोरनि दोरोङारि गाननाय जोमनायनि सोमोन्दै फंनैसो सावरायनो हागोन हागोन नामा नोंथां?
सावरायनो हागोन औ नोंथां।
औ हागोन ना अह अब्ला बेनि सोमोन्दै फंनैसो सावरायदिनि
औ जागोन दे।
औ बर' बर'फोरनि दोरोङारि गाननाय जोमनाय होननानै बुङोब्लाथ' जोङो मिथिखायो जोंहा बर'फोरहा गावहानो जेरै गावनि आंगो रायलायनो थाखाय थाखाय लिरनो थाखाय फरायनो थाखाय गावहानो गावनिनो आंगो राव दङ आरो गावनि हारिमुवारि सिनायथि थि महरै गावहानो माखासे दोरोङारि जाग्रा लोंग्रा मुवा बेसादफोर दङ। थिग बेबादिनो जोंहा गावहानो गावनि हारिमुनि आलादा गाननाय जोमनायबो दङ नङा होनबा नोंथां?
नंगौ नंगौ थिग थिगखौनो बुंदों नोंथाङा।
जों मिथियो दोरोङारि गाननाय जोमनाय होनोब्ला गोदो गोदायनिफ्राय लानानै जाय गानग्रा जोमग्रा जि जोमफोरखौ जोङो गावनि आखाइजोंनो सोरजिनानै लाबोनानै दानानै लुनानै गानबोदों बैफोर जिफोरखौनो दोरोङारि गानग्रा जोमग्रा जि होननानै बुङो जायफोरहा आलादा मोनसे सोरजिलुआरि सिनायथि दङ नङा होनबा नोंथां नोंथांनि ओनसोलाव बर'फोरनि दोरोङारि गाननाय जोमनाया माबादि सोलियो आरो बर'फोरा मा मा दोरोङारि गानग्रा जोमग्रा जिफोरखौ गानो नोंथाङा अन्नानै फंनैसो फोरमायदो नामा?
औ जोंनि ओनसोलावथ ओ' जोंनि ओनसोलाव आइजोफोरा दोरोङारि ओ सिखौ आइजोफोरनि हेफाजाबै माने आइजोफोरा हिसानसालियाव दानानै बा आगर एरनानै दख'ना गामसा बा आर'नाइ फालि बेफोरबायदि बानायनाय जायो।
औ नंगौना नोंथां आरो हौवाफोरनियालाय हौवा फोरा मा मा गानग्रा जोमग्राखौ गानो नोंथांनि ओनसोलाव
हौवाफोरा गामसा आरो खर'आव आर'नाइ खानानै बिदिनो थायो आरो
औ अब्ला मा मा गाबनि गामसा खौ बांसिनै गाननाय जायो नोंथांनि ओनसोलाव?
ओ जोंनि ओनसोलाव गोथां गुफुर गोजा बेफोरबायदि गाबनि आरो आर'नाइ ओ निला गोजा ओ गोथां बेफोरबायदि गाननाय जायो आरो हौवाफोरा।
अ नोंथां जो बोद मोजां नोंथां अब्ला नोंथांनिफ्राय आङो खोनानो मोनबाय जे नोंथांनि ओनसोलावबो बर'फोरनि दोरोङारि गानग्रा जोमग्रा जिफोरखौ दासिम गाज्रि नङा होन नोंथां
औ नंगौ
औ जोंनि ओनसोलनि दोरोङारि गाननाय जोमनायनि सोमोन्दैबो आङो नोंथांनो फंनैसो फोरमायदिनि
औ
खोनादोंना नोंथां?
औ औ खोनादों
सोलावबो गामियारि बर' समाजनि सुबुंफोरा जोंना गामियारि ओनसोल नालाय नों थां गामियारि बर' समाज नि सुबुंफोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो लान नै आथिखालसिमबो आइजोफोरा दख'ना जोमग्रा बेफोरबायदि जिफोरखौनो बाहायबोगासिनो दङ आरो हौवाफोरा गामसा आर'नाइ फालि फोरबायदि जिफोरखौ दासिमबो बाहायनायखौ नुनो मोनो। मानोना बर' हारिनि दोरोङा गाननाय जोमनायजोंनो बांसिनै सिनायथि जादों दख'ना होननानै बुङोब्ला जोंनि ओनसोलाव दख'नायाथ' गाहाय मोननै थायो होनबा नोंथां दा जोंनि ओनसो सोलाव बांसिनै लांगा दख'ना खौ गाननायखौ नुनो मोनो नोंथां
लांगा द
नोंथांनि ओनसोलाव औ नोंथांनि ओनसोलाव लांगा दख'नानि बाहायथिया माबायदि नोंथां।
जोंनि ओनसोलथिं ओ आइजोफोरा लांगा दख'नाखौ ओ बिदिनो ओ गुबुन जायगायाव बेरायहैबा बा मोसानाय मुसुरनायफोराव बेफोरबायदि जायगायाव ओ बा ओ कालसारेल प्रग्राम बेफोरबायदिफोराव ओ गाननाय जायो आरो लांगा दख'नाखौ आरो न'आव थानायाव दख'ना अग्रन बेफोरखौ गाननाय जायो आरो।
औ नंगौना नोंथां जोंनि ओनसोलाव बांसिनै गाहायथारै लांगा दख'नाखौनो दासिमबो गाननाय जायो नोंथां। आरो अग्रं दख'ना खौ बाहायबांनायखौ जोंनि ओनसोलाव नुबाङा। थेवब्लाबो अग्रं दख'नानि सोमोन्दैबो जोंनि ओनसोलनि गोबां बर' सुबुंफोरा मिथिनो मोनो नोंथां आरो माब्लाबा माब ब्लाबा सम सम खामानि मावनाय हाबा हुखा मावनाय न'खरनि मा खासे खामानि मावनायफोराव अग्रं दख'नाखौ खायसे खायसे आइजोफोरखौ गाननाय नुनो मोनो थेवबाबो लांगा दख'नानि बाहायथियानो जोंनि ओनसोलाव गोबांथारै नोंथां। खोनादोंना नों? थां।
औ खोना दों।
औ अब्ला नोंथाङाबो खोनादोंना नोंथां।
हा खोनायाखै। एसे ओ औ औ। दासो खोनादों दे।
औ।
अब्ला नोंथांनि ओनसोलाव दख'नाखौ दानो थाखाय मा मा मुवा बेसादफोरखौ बाहायनाय जायो नोंथां।
ओ जोंनि ओनसोलाव दख'नाखौ दानो थाखाय खुन्दुं नाङो इन्दि खुन्दुं जेरै ओमफ्राय बिदि बिदिनो खुन्दुं गुबुन गुबुन रोखोमनि खुन्दुं आरो आइजोफोरा ओ हिसान सालियाव बिदिनो ओ आ ओ बिदिनो हिसानसालियाव सिखौ दायो खुन्दुंनि हेफाजाबै ओमफ्राय बेयावनो दखनायाव आगर एर सारनानै बेखौनो समायथावना समायना बानायो आरो।
औ जोबोद मोजां नोंथां। जोंनि ओनसोलावबो दास दाबो बर' आइजोफोरा न'खर न'खर हिसानसालि बानायनानै थाथ गान्दै बायदिसिना मुवा बेसादफोरनि गेजेरजोंनो दोरोङारि माखासे माखासे जिबफोरखौ दिहुनन्नानै लायो नोंथां। आरो बेनि अनगायैबो दोरोङारि गाननाय जोमनाय जिफोरखौ गावसोर गाननायजों लोगोसे बर' आइजोफोरा रांखान्थियारि माखासे बिथिंखौबो नोजोर हो होनानै बैफोर जिफोरखौ फाननानैबो न'खरारि रांखान्थियारि आंखालखौ सुफुंनानै लानायखौ दासिम गोबां नुनो मोनबाय नोंथां दा बेफोरखौ नुयोब्ला जोंङो बर'फोरनि दोरोंङारि गाननाय जोमनायाबो गाननो थाखायल' दिहुनजायालासे मुलुगनि गोबां गुबुन गुबुन जायगायाव नोगोरफोराव थानाय गोबां बर' सुबुंफोरनो जोंङो बैफोर माखासे जि जोमफोरखौ गामि ओनसोलनि फ्रायनो दानानै दैथाय हरनाय जायो नङा होनबा नोंथां।
नंगौ थारैनो
नोंथाङा बेफोरनि दैथायहरनाय माखासे बिथिंफोरनि सायाव माबाफोर बुंनो सानो नामा नोंथां
माने बेफोरबायदि
औ बुंलाय नोंथां
माने बेफोरबायदि ओ न'आवनो बानायनानै गुबुन ओनसोलाव दैथायहरनानै माने रांखान्थिनि ओ माने ओ बिदिनो गुबुन ओनसोलाव दैथायहरनानै माखासे रां आरजिनानै ओ गुबुनफोरनोबो माने न'आव दानानै गुबुनफोरनो हरनायाबो बे मोजां खामानि आरो।
नंगौ नंगौ नोंथां नोंथाङा थारैनो सैथो खौनो बुंदों अब्ला जोंङो बे सावरायनायनि गेजेरजों मिथिनो मोनबाय जे बर'फोरनि दोरोङारि बेफोर गाननाय जोमनायफोरा मुलुगनि गोबां गुबुन गुबुन जायगायावबो गोसारलानो हमबाय आरो गावनि मोनसे हारिमुवारि सिनायथिखौ खर' दिखांनानै लानो हाबाय नङा होनबा नोंथां।
औ नंगौ थारैनो नोंथां
औ, अब्ला जोङो दिनै बे दोरोङारि गाननाय जोमनायनि सोमोन दै सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोन्थ'नोसै नामा नोंथां?
औ नोंथां ओ जागोन दे दिनैनि सावरायनायखौ ओ बेखिनियावनो दोन्थ'नोसै।